औ नोंथां खोनादों ना?
औ नोंथां खोनादों खोनादों।
नोंथाङा मा खालामगासिनो दायो?
आंङो नोंथांनो ओरैनो माने गुसु गुसु जायगायाव माने जिरायनानै ओरैनो बेरायग्लांगासिनो दं सम सम।
अ नोंथां बोथोरा गरम नङा नामा?
बहुद गरम नोंथां सान्दुंबो थिं थिं दुंगासिनो बेखायनो बिफां सायाफ्राव माने ओरै थांलाय ओरै फैलाय दसे दसे बेरायफांगासिनो आं। एखनबा जिरायलाय एखनबा थाबायलाय औ नोंथाङा दा बे समाव औ
औ बुं दे नोंथां
नोंथाङा बे समावबा मानोबा कल खालामदोंमोन मानि सायाव रायज्लायनो
आंङो माने नोंथांजों एसे संक्रान्तिनि बागैसो फोरमायलायनाय रा कल खालामदोंमोन नोंथां।
अ नंगौ नामा नोंथां नोंथाङानो एसे संक्रान्तिनि बागै एसे फोरमायना होदो नामा नोंथां
आं
औ नोंथां नोंथाङानो एसे फोरमायना होग्रोदो नों
औ आंबो बांद्राय मोनथिजोबा नोंथां। आं जा गोसोआव दं बेखौनो खिन्थालांजोबसै नामा आं नोंनो
औ जायो नोंथां दे जायो जे मोनथि बेफोरखौनो फोरमायनानै होदो।
औ जौसे जौखोन्दो मोनथियाबाबो खिथाना होनोसै आंङो बेसेबां जौखोन्दो हा मोनथियो।
औ नोंथां औ
औ नोंथां जोंना मानि संक्रान्ति होनोब्ला सैथ्र' दाननि लास्ट सानखौ होनो आरोना नोंथां बैसाग जानायनि सान्से सिगां माने औ नोंथां। औ दा जोंना बे संक्रान्ति दिनाव जोंना गुबैजों माने फालिनाया जाहैबाय जोंङो माने बे संक्रान्तिनि सानसे सिगां बा फुङावनो जोंनि गामिनि मानसिफ माने ज' ज' गामियाव ओंखारलांनानै बिदिनो माखासे जाजाग्रा हाग्रा बंग्रा ला बेन्दों बिफां लाइफां थायो नोंथां बिफां बिलाइ बिदि थायोना
औ औ नंगौ औ नंगौ नोंथां।
सुमनानै लाबोयो आरोना नोंथा गामि ज' बिदिनो जौसेथानि बारासो बिदिनो मैगं थाइगं बुथुमनानै लाबोयो आरो नोंथां बेन्दों बेनला बे बे मैगंफोरनि मादावनो जाहैबाय जेरै थालिर फस्ला ओमफाय खिफि बेन्दों
औ
बिदिनो माबा जोगोनार बिजौ फोरलाब बिजौ माबा मानि मुनि गोबां बिदिनो गासिबो जाजानाय जाजानाय बेन्दों बेनलाफोरखौ माने बुथुमनानै लाबोजोबो आरो ना नोंथां। हेल' खोनादों ना? हेल' हेलौ खोनादोंना नोंथां? हेल'